हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
नोंथां मा खालामदों?
नै ओरैनो दंला बायो जिरायनानै।
अ खबरफ्रा बोरै नोंथांना दासान्दि माथो कल जेबो खबर गैथारला।
आंनाबो बिदिनो गेजेरावनो नोंथां माने दासान्दि बिराद मोजां जादों आरोना नोंथां खबरा माने दाख्लै माने लामायाव माने आङो गोबां रोखोमनि माने गोबां बिबांनि रां मोननाय जादों। दा ओंखायनो नोंथां आं खबर दासान्दि एसे मोजां नोंथां।
अ
औ माने नोंथां मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
जोंना नोंथां माबासोमोनलै
अ आतसा माने ओमफाय बाजैयालाय मा खालामदों नोंथां?
नोंथां नै दंलाबायो बेबो ओरैनो जिरायनानै।
ए नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो रायलायनो एबा सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो। ना नोंथां
अ मा‌ आयदामोन नोंथां?
माने गारि मटरनि सायावसो एसे नोंथाङा फोरमायनानै होगोन जेनेबा फोरमायनानै होनो जेनेबा नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
अ नोंथाङा जेनेब्ला नोंथांनि बायदिब्ला गारि मथर एबा हान्था मेलानि सायाव आरोना नोंथां।
औ जेनेबा जेनेबा‌ जेनेबा जों आं बुङो बुङोदि जेनेबा जों माख मा गारिया जेनेबा जों हेफाजाब होयो जेने अबे अबे समाव हेफाजाब होयो। मा मा गारिया मा मा खामानियाव बाहाय जायो बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायनानै गुवारै माने फोरमाय फोरमायनानै होगोन एबा होनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ आं सावरायनानै होनिना नोंथां इदिब्ला।
औ औ नोंथां बुंलाय।
गारि म गारि मथर होनोब्लाथ' जों दानि जुगाव गोबां नुसै नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां जेनेबा नांगौनिबो बारा दं आरोना दानि जुगाव नोंथां गारिफोरा थाय
औ औ औ माने जोंहा गारि मथर होनोब्ला थ' गोदो गोदाय एसेबां नुनो मोनामोन जों आथिखालाव माने बिराद माने गोबां बिबाङाव नुनो मोनसै आरो। आरो बेजों लोगोसे गारि मथर फोराथ' अनेक रोखोमनि दं जायफ्रा बेटारिनि एबा कारेेनजों खारग्रा गारि होनो जों जायखौ आरो थावफोरजों खारग्राबो गारि दङ आरो गोबां रोखोमनि बे गारिफोरखौ जेनेब्ला सालायनो थाखाय नोंथाङा रोंनांगोन आरो बेल' नङा गा रिफोरा जोंनो गोबां रो खोमनि मदद होयो जेरै आं हमनानै ला जे सि बि खौनो हमबाय जे सि बिया हयथ' आरो ओ बिदिनो समान खालामनायाव अबेबा हाफोरखौ
नोंथांनि रावखौ बारा मोजां खोनायाखै नोंथां एसे मोजां बुंलाय नोंथां
अ एबार खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
औ माने आं आं बुंदों जे जे सि बि जे सि बि आथ' जोंनो गोबां मदद होयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ
जेनेबा जोंहा अबावबा फुख्रिफोर जावनायाव जों जे सि बि खौ बाहायो आरो बिदिनो अबेबा लामा सामाखौ समान खालामनायाव अबेबा हाजोफोराव जेनेबा बबेबा हाजोफोरखौ जों जावखानांगौ जायोब्ला अबेबा हाफोरा लामा सामायाव गोग्लैनानै जेनेब्ला हाजोनि हाफोरा लामा सामा याव गोग्लैनानै माने थायोब्ला जों लामाखौ साफा खालामनो थाखाय जे सि बि होननायखौ जों बाहायनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ
आरो बेल' नङा जोंहा माने गुबुन गुबुन माल माथा रोगानो थाखाय जों ट्राक फोरबायदिखौ बाहायनाय जायो जेराव जोंहा गोजान गोजानाव जेनेब्ला जोंनि आबाद मावनायफोरखौ जोङो फालांगि खालामनोब्ला गोजान गोजान जायगायाव जों जुदि फानहैनोबोब्ला जों माने बेफोर ट्राकफोरखौ जों बाहायनाय जायो बेफोराव गोबां बिबांनि मुवा बेसाद थिखोना लां नो हायो जोङो बायदि बायदि गिलिर गिलिर बुस्थुफोरखौ जों थिखोनानै लांनो हायो आरो बे ल' नङा गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोंनि थाखाय जेरै हा रोगानो थाखाय जोंहा ट्रेक्टर होन हाल एवनो थाखाय जोंहा ट्रेक्टरखौ बाहायनाय जायो दा जोंहा हालेवनायावथ' गोबां आथिखालावथ' माने गोबाङानो ट्रेक्टरजोंसो एवनाय जायो माने ट्रेक्टर नङाब्ला माने आथिखालि माइफोरखौ बांने गायबांनाय नुनो मोनलिया ट्रेक्टरजोंनो गोबां हालेवनानै माइ गायनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
औ औ जों माने जों ट्रेक्टरजों हालौवोब्ला जेनेबा जों मा खासे समफ्राबो जोङो बासियो नङा होनबा नोंथां जेनेबा जों नांगौ समाव जेनेबा जों आबादखौ मावजोबनो हायो जेनेबा जों आबाद मावनो थाखाय जोङो जेनबा थाब थाब जायो आरो ना नोंथां जेनबा जों ट्रेक्टरजों हालौब्ला नोंथां ना औ नोंथां दे बुंफिनलाय
गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोंनिनो बे फिसा फिसौ गारि मथर जायफोराव जों गाखोनानै थाङो जेरै बासखौ नो हमबाय नोंथाङा जेनोब्ला जों गोजाननि जायगाखौ जेनोब्ला जों थाबायनानै थाङालासिनो माने जोङो बासफोराव थांनो हायो। एसे एनै फैसा गारनानैनो जेनेबा जों गोजान जायगायाव हमनानै ला सेजौ किल'मिटार नैजौ किल'मिटार बाजि किल'मिटार बेफोराव थांनो थाखाय जोङो जेनेबा थाबायनानै थांनो थाखाय जोंहा गोब्राब जायो जों गोदोथ' माने मा होनो गोदोनि मानसिफोरा जेनेबा थाबायनानैनो थाङोमोन नाथाय बिसोरनो थाखाय गोबाव सम लायो। -मोन दायो जों माने दसेनि माने दसे गोजान जायगाखौ माने जों दसे समावनो सम ससेयावनो जोङो मोनहैनो हायो एबा। खस्थ' गैयालासिनो जोङो आरामसे माने थांनो हायो आरोना नोंथां। आरो बेल' नङा। गारि मथर होनोबाथ' जोंनि थाखाय जोबोद मोजां हान्था मेला होनोबाथ' जोबोद मोजां आरो हान्था। था मेला बुङोब्ला हान्था मलाफोरावथ' बिदिनो ट्रेनफोराबो गोग्लैयो जों ट्रेनाथ' गोबां गोलाव रोखोमनि जायो जायफोराव जों गाखोनानै गोजान गोजान जायगाफोराव थाङो आरो फ्लाइट होन फ्लाइटफोरजोंबो जों गाखोनानै औ। औ खम समावनो जों माने गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव मोनहैनो हायो आरो बुंनो थाङोब्ला ओरैथाय। बिरखं बिरखंआथ' जेरै अख्राङाव बिरबायो गोजान गोजान जायगायाव थाङो। दाब दाब हादरफोराव थाङो बेफोराव जों माने गाखोनानै से घन्टा बा नै घन्टानि गेजेरावनो। जों गोजान गोजान जायगाफोरखौ मानि जेनेबा सौहैनो हानो एबा गोजान गोजान। जायगासिम जों सौहैनो हायो आरोना नोंथां आरो बेल' नङा जोंङो। गोबां गारि मथर दंबावो जोंहा गासैनिबो एबा जोंनि ओनसोलफोराव गासैनि। बो न'खरावनो गंसेबा बाइक एबा स्कुटिफोरखौ जों नुनो मोनसै एबा मटर साइकेलफोरखौ जों नुनो मोन सै माने बैफोरो माबा मोनसे। बेफार फालांगि खालामनायाव एबा माबा मोनसे फिसा फिसा मुवा बेसादफोर रोगानायाव माने जोंनि थाखाय जोबोद मदद होयो होननानै आं सानो आरो दायो नोंथां आंनि गा-हान्था मे। नि एबा गारि मथरनि सायाव बुंनायखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों नोंथां?
नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होमबा नोंथां जेनेबा नोंथांनि बुंनायफ्राथ' गासिबो सैथो।
औ औ जेनेब्ला दायो। नोंथाङाबो आंनो बिदिनो हान्था मेला एबा गारि मथरनि बागै सुंद'यै फोरमायनो हागो गोन नामा नोंथां?
औ औ हायो नोंथां हायो।
दे बिब्दिब्लालाय नोंथां नों मिथिनाय बायदि औ।
जेने गारियाथ' गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा ओनथां जेनेबा जों फिसानि माय। दानिफ्राय लानानै गिदिरसिम थायो नङा होमबा ओनथां जेनेबा जों बुंनो हायोदि जेनेबा। ओ गारियाथ' गोबां रोखोमनि थायो माखासे जेनेबा माखासे गारिया जाहैबाय जेनेबा साखा खमनै। गोनां जेनेबा माखासेया जाबाय थाखा खब्रै आरो माखासेयाथ' गोबां गोबां साखा थायो नङा होमबा ओनथां? जेनेबा जाय जों जेनेबा साखा खबनै बुङोब्ला जोहा। बाइक स्कुटि बेफोरबायदि गारिफोरखौ एबा मटरफोरखौ जों बुंनो हायो आरोना नोंथां। आरो जों साखा खब्रै बुङोब्ला जेनेबा कार ट्राक बायदि रोखोमनि जेनेबा। ओ गिदिर गिदिर गाज्रिखौ जोङो ओ बुंनो हायो जेनेबा जोङो आरो बुंनो हायोदि जेनेबा। ओ बे बाइक ओ बाइक जेनेबा स्कुटिफोराव। जेनेबा जों बबेबा बेफोरबायदि जेनेबा माबा गारिफोरजों। जेनेबा जोङो एबा बोथोर मोजांफोरावल' जों हान्थिनो हायो नङा होमबा ओनथां जेन। मानो होनब्ला जों बोथोर गाज्रियाव जोंं। बोथोर गाज्रि एबा सानदुं गोसा एबा अखा हानाय समाव जों बिदि फिसा फिसा गारजों जों। लामा एबा गोजान हान्थिनो हाया एबा मोजां जेनेबा जाया आरोना। हान्थिनो थाखाय जेनेबा जों बोथोर गाज्रिफोराव हान्थिनाय हाया आरो। दा जों बोथोर मोजां जेनेबा गाज्रि। जेनेबा अखा हानाय अखा हानायफोराव जों हान्थिनो थाखाय जों गारि गिदिर एबा कारफोरखौ जों। बेफोरबायदि गारिफोरखौ जों। बुंनो हायो एबा लानो हायो आरोना मानो होनब्ला जोङो बे बेफोरबायदि। गारिफोरनावथ' जेनेबा जोङो गोजौआव जेनेबा उखुम एबा जेनेबा अखा सियैनि। थाखाय जों गोजौ होनो थायो बेनि थाखायनो जेनेबा जोङो। बेफोरबायदि गारिखौ जोङो अखा हानाय बा बोथोर गाज्रि समाव बाहायनो हायो आरोना नोंथां। औ जा आरो। जों बुंबावनो हायोदि जेनेबा दानि जुगावथ' गोबां गारि मथर एबा फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम ओंखारबाय नङा। होमबा ओनथां बा नांगौनिबो बारा एबा लोब नांगौनिबो बा। दा ओंखारबाय आरोना गारि मथरफ्रा आरो आं। बुङोदि जेनेबा जों बे जेनेबा दानि जुगावथ' गोबां गारि मथर दं नङा होमबा जेनेबा जाय पेट्रल एफोरजों खारनाय जायो बेनिखायनो जेनेबा जों बे पेट्रला खामनानै जेनेबा माखासे गारियाव जेनेबा एसे बोराय बोराइ गारिफोराथ' उखुन्दै ओंखारो जेनेबा नङा मोनथां जेनेबा जाय उखुन्दैया जोंनि बार मन्दल एबा बारखौ जों हां लानाय गेसखौ जेनेबा गेब्रें होयो एबा बार खौ गेब्रेें होयो नङा नोंथां? जाय जोनियाव जोङो टाउन सहराव जेनेबा जों बेफोरबायदिनि थाखायनो जेनेबा दुंफाव थासारि जायोबा गारि गिदिर गिदिर इन्जिनफोरा जेनेबा ओ जेराव मेसिनफ्रा गरम जानानै जेनेबा जोंनि बारखौ गरम एबा गुदुं थासारियाव लाबोयो आरो जोंनि बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै फोरा जोंनि बारखौ गेब्रें होयो आरोना नोंथां।
नोंथां नंनौ।
औ जेनेबा जाय जोङो अह आरो बुंबावनोदि जेनेबा माखासे गारिफ्रा जेनेबा जों खारेंजों खारग्रा जेनेबा जाय थाव पेट्रलजों खारग्रा नङा जाय जेनेबा बे खारेनन्टजों खारग्राया जेनबा जोंनि बारखौ गेब्रिं होआ होननानै आं सानो आरोना? मानो होनो ब्ला बेयाव जेनेबो ओ उखुन्दै एबा गाज्रि गेस जेबो ओंखारा बेनिखायनो जेनेबा कारेेनन्टजों ओंखारग्रा गारिया जेनेबा जोंनि बारहावाखौ गेब्रें होआ होननानै आं सानो आरोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ जेनेबा जों आरो बुंनो बुङोदि जेनेबा जोङो गारि मथर एबा गिदिर गिदिर गारिफ्रा जेनेबा जोंनि न' बानायनाय एबा गिदिर गिदिर न' बानायनायफोरावबो हेफाजाब होयो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
जाय जेनेबा जोंनि जेनेबा गोजौ गोजौ बिल्डिं बानायोब्ला एबा गोजौ गोजौ न' बानायोब्ला जों जेनेबा जों गोजौआव ओ गोजौआव जेनेबा नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ जोङो हरनोब्ला जेनेबा जोङो माखासे गारि मथर एबा मेसिन बुस्थुफोरनि थाखायसो जों बानाय दैथायहरनो हायो नङामा नोंथां? नोंथाङावथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय नङाम नोंथां?
नोंथाङाबोथ' आंनिसिम जोबोद मोजां बाथ्रा फोरमबाय
औ औ नोंथां जेनेबा समावबोथ' गैला जेनेबा कलखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नङामा नोंथां?
औ दे जागोन दे नोंथां दे।